हा ए खौरांफोरा बोरै?
मोजां नोंथां नोंनालाय?
आंबो नै थिगानो दायो ओरैनो गामि खाथियाव माने मोनसे हाथाइ दं आ रोना
औ
बेयावसो फैलाबायदों आं माने बिदिनो माबा माबि मा होनो न'नि मेगंफोर माबा माबि लांनो।
औ।
नोंथाङा मा खामनानै दं?
आंबो ओरैनो दं नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन नोंथां। ओ नोंथाङा बो थोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन नामा? जेनेबा बोथोरा मोनबेसे आरो आरो मा मा बेफोरनि सोमोन्दै आरो बबे बोथोराव जोङो मा बायदि जेनेबा सोलियो बेफोरनि सोमोन्दै।
बोथोराथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला इंलिसावथ' जोंनियावहाय मोनब्रैयानो दं दायो। बेनोसै मा होनो गोलोम बो थोर गोजां गोजां बो थोर बिदिनो जोङो मा होनो मोनब्रै दं बोथोराथ' जोंनियाव दायो बथ'मान। थ' जोंहा दायो मा होनो। जों सामार मा होनो गरम बो थोर सलिगासिनो दायो फ्राय ओं नो मा होनो गायनाय फुनाय दैज्लां बोथोर जाहैबाय ओं
मेसें बोथोराव थां ओरैनो नोंसिनिथिङै माबायदि बारहावाफोरालाय?
मेसें बोथोराव जोंनावहाय जोङो एसे हाजोनि खाथि जायो नालाय।
औ।
एसे माने हाजोआबो बांद्रायबो गोजान जाया। ओंखायनो माने जोंनियावहाय बिदिनो बिराद गुसु जायो। माने औ। हरावहाय बांसिन माने बांद्राय गुसु जायो आरोना आरो माने मा होनो बे समाव बोथोरजों लोगोसे मानसिफ्रा बयबो बे समावहाय मा होनो बिदिनो आबाद मावनायावसो मुखुब जायो माने बे बे समावहाय। बांसिनानो। आं जे जायगायाव थायो माने।
औ औ औ।
बिदिनो गोबां रो खोमनि मा होनो मैगं। गासिबो मैगंखौ आरो जायफोरखौ
जेरै मुला मुला लाफा ओरैनो कबि नङा होमबा नोंथां।
बांसिनै होनबाबो बिदि गोजां बोथोरावहाय बानलु सिब्रखौ गायनाय जायो माने
ए ओमफ्राय नोंथां नोंसिनिथिं मेसें बोथोराव खुवा फोरा मायदि खुयो?
खुवायाथ' बे बिदिनोसै आं दहायनो नोंथांखौ बुं बुंखारदों जोंनाया हाजो खाथि नालाय, ओमफ्राय हा हाजो खाथिखाय माने मा होनो गोजांनायाबो बांसिन ओमफ्राय आरो खुवा माने जेरैहाय दायो, जोङो बेलेग मा होनो सिटि माबा माबिफ्राव दा जेरै जोंनावहाय बोसोरसेयाव माने मास मोनसेफोरल' बा मास मोननैल' एसे गोजाङोना नाथ नाथाय बेयाव आंनि जायगायाव माने गोबां गोजाङो माने बिराद बिदि गोलाव, समसिम उम ओ जोङो माने बिदिनो बेलेगाव दायो आबहावा सोलायनाय मानायफोरखौ जोङो खोनागासिनो हय
औ
जोंनियाव खिन्थु बे बिनि जेबो प्रभाब गैथ'वा माने दा माने जेरावबो मा होनो दंफां लाइफां गासिबो दंजोब
औ औ औ औ ओरैनोथ' जोङो दं दंफां लाइफाङा जोंनो समायनायबो होयो। लोगोसे सायाबो होयो, लोगोसे अक्सिजेनबो होयो नङा होमबा ओरैनोथ' मानसि हिसाबैथ' थांना थानो थाखाय जिउआरि हिसाबै अक्सिजेनखौ गोनांथार, ना नोंथां उम ओ नोंथांमोननि एरि एरियाव माने जे ओनसोलाव हाजो ओनसोल माने बेयाव अक्सिजेननि आंखाल जाया आरोना
आंखाल जाया ओं ओं आङो माने फ्राय ओरैहाय सानफ्रामबो बिदिनो टाउनथिंबो थाङो ओमफाय माने नुआ ओरैहाय ओ मा होनो गामिथिं नालाय आङो माने नायबाय थायो आरो ना, ओं माने ओरैहाय जेनेबा टाउन एरियायावहाय जुदि ओ गोजां बोथोराव जेनेबा अ सरि मा होनो गरम बोथ बोथोरावबो आरोना ओ था टाउन एरियायावहाय जुदि ओ थार्टि डिग्रि सेलसियासाव, जे उम जेनेबा थांबाय थायोबा नोङो न'आव फैनाय लोगो लोगो गो बियो दुइ डिग्रि माने नै डिग्रियाथ' दा एकदम माइनास जाखायो ओमफ्राय देग्लाय बोसोरनि बोथोरखौहाय हमनोनो इसे इदिनो गोब्राब जादों माने देग्लाय नोंथाङाबो मिथिखायो देग्लाय माने बोसोरावहाय बांद्राय गमबो गरमाखैना जेरावबो जोंनि नर्थ इस्टआव
औ औ माने जों नुनो मोनो माने ओ बांसिन माने अखायानो हागासिनो दङ दानि
बेनो बेनो बेनो ओं
मानि गोबां हांद्राय हायाखैबाबो मान नांगौ रोखोमनि दिनाव खनसेब्लाबो हानाय बिदि सोलिगासिनो दं आरो जोंनि बोथोरा नङा हा दा नोंथां
ओम ओम ओं माने जोङो गुबुन जायगाफोर जों रुजुयो बा जेरै जोंनि भारत ओरैहाय बेलेग जायगाफोरखौ रुहाय रुजुयोबा जोंनि जायगाया बे सा सानजाया माने देग्लाय बोसोराव एकदम मा बिदिनो बिराद बेलेखथार मोनसे रुप दे खायदों आरो बोथोरनि खेथ्रआव माने ओं नोंथांमोननियावबो बांद्रायबो गरमनाय मोनखायाखै खोमा ना देग्लाय
गरम नङा नोंथां थिगैनो दङ बिराद मोजां लेभेलाव दं आरो गुदुंबो नङा गुसुबो नङा गोलोमद्राय दा बेबो बेबायदि लेबेलाव दङ आरो नोंथां
उम खिन्थु नैबे दायो दैज्लां जेनेबा जोंहा समाथ' फैबाय माने नांगौबायदि अखायासो खिन्थु माइ गायनो दासिमबो जाथ'नाय जायाखै माने आं जोंनियाव जे नुदों आरो ना
औ
माने एसे एनै थ' अखा हागा गासि सिनो नाथाय माने माइ गाय जालायनाय माने दै थाया माने नोंथांमोनथिं ओमफ्राय गायजेनबाय नामा माइफोर
जोंथिङै दाथ' नै आमथिसुवानि उनाव गायनायनि खोथा होनदों आरो आमथिसुवा बायब्ला गायनायानो जासिगोन फ्राय ओमफ्राय गाइदावबाथाय नों लागाथार गायबाय थानायानो जासिगोन आरो कन्टिनिउ
बेनि थां
जुलाइआव फोजोबनायनि थांखि लादों आरो जोंनि ओरैथिङै माइ गायनाय साफ्रोमबो साफ्रोमबो आ बे हिसाबै देग्लाय थाब गायखांगोन नोंथां
उ
उ
बे माने जोंथिंबो बिदिनो अबेबा जायगायाव गायहांबाय ओमफ्राय बबेब जाय गायाव माने दासिमबो दासिमबो आंबो नोंथांनो बुंनाय बायदि माने अखा हादोंबाबो दै थानाय बिदि जायाखै। बेनो आरो नों नोंथाङा ओमफफ्राय ओम देग्लाय मा नैबे देग्लाय बोसोरफोरावहाय दाथ' मा होनो मे मोनबायानो बिदिनो बैसागुखौ माबोरै फालिखो
बैसागुआथ' बोथो बो ओ बोसोराव खनसेल' जायो नालाय नोंथां माने जोङो माने बोसोरनि ओ सुखु दुखुखौ जोङो जेसेबांनाखि सुखु दुखु मोगा मोगि जाबोदोंमोन अब्ला जोङो बेखौ फ्रि खालामनो थाखाय बैसागु रंजायो अ बे हिसाबै मोजाङैनो रंजानोसै नोंथां बैसागुआव।
ओम मोजाङैनो रंजाबाय आरो ना?
ओम ओम ओ रंजाबाय औ नोंथाङालाय माबायदिथो औ
जोंनाबो एखेआानोखा दा जेरै नोङो जोंनि गोदोनिफ्राय जे सोलिबोबाय थानायनि बेबायदिनो माने गासिबो बैसागुआव गावनि बिमा बिफा बा बिदिनो लाइमोनफोरनिबो मोसानाय गासिजोंबो मिलायनानै गासिबो बिदिनो थिगानो थांबाय आरो बेजों लोगोसे ओ मा होनो बिदिनो बैसागो बिदि गामियाव बैसागो बिदाय फोरबोबो फालियो बे फोरबो आरामनो जोबनानै थांबाय दायो आरो फैगोन बोसोरावसो बेखौहाय नेनांसि
माने बैसागुआ बिराद कालारफुल आरो नोंथां ना माने मिथिंगाया बिराद मिथिंगाया बिराद कालारफुल जायो लोगोसे जोंनि जेनाखि गाननाय जोमनाय जेरै जोङो गाम सा गोथां गानो आर'नाइ लानानै लोगोसे आर'नाइनि गस्ला ख'द गाननानै जोङो बेवहाय मानियो मा ज' ज' रंजायोब्ला मोसायोब्ला माने बिराद कालारफुल जायो आरो नोंथां ना माने गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां
बे समावहाय मा होनो मिथिंगा बा आबहावा गासैयावबो माने मोनसे एकदम बैसागु बैसागु होननानै माने बयबो बुंखायो बेयावहाय मिथिंगा गायाबो बा गासिबो माने
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा दिनै मा मा खालामना थाखो सानसेखौ
सानसेखौ आङो नोंथां बिदिनो बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै थाबाय एखमबा बेरायबाय एखमबा थाबायग्लांबाय एखमबा सोरजों बा दुखु सुखु फोरमायलायबाय सावरायलायबाय बिनि गेजेरजों आं दिनैनि दिनखौ बारहोबाय आरो नोंथां नोंथाङालाय मा रोखोमैथो बार
आंना फुंनिफ्रायहाय गिबियावनो माने माने आंथ ओइ खामानि मावो आरोना नोंथां। जिखुनु मोनसे फिसा बिदिनो गभारमेन्ट जब मावगासिनो बेवहाय फुंनि आयथ बेनोसै फुङावहाय बिमाफ्रा ओंखाम ओंख्रि संबाय बिदिनो जाबाय थांबाय ओमफाय बिदिनो दिउटि जोबनानै फैनोसै फैनानै दसे गामिफ्राव बेबायदिनो गथ फोरजों बिदिनो भलिबल माबा माबि बिदिनो बायदि रोखोमनि गेलेयो। गेलेनानै दायो बर्थमान माने बे गामि खाथिनि मोनसे हाथायाव जोंनि बेयावहाय नआवनो जे खिथि खालामनाय बिदिनो आबादफोर बा माबा ओंखारनायफोरखौ फानफैयो बेफोरखौहाय माने आं एसे बिदिनो बायनो होननानै ओंखारबोदों आरो नोंथां माने।
अ नोंथाङा थाबायदोंना इभिनिं अवाक बायदि थांदों आरो ना नोंथाङा बाजाराव?
आङोथ बाजाराव इभिनिं बाय माने इभिनिं वाक बायदिथ फैया खै आं माने बिदिनो इदिनो बाइक लानानै फैदों आरो नों थां माने दिनै ओमफ्राय नों नोंथाङा दा बेलासियाव मा खालामगोन ओरैनो
एसे माने बायहानि बार जाहैसै ओंख दसि थानानै। इभिनिं वाक खालामनोसै उं उं माइन्दखौ फ्रेस खालामनोसै। बेसे
उम मानो सानसेनि जे माबा ओ बिदिनो खर जि सिङाव थानाय माबा माबिफोरखौ जिखुनु खामानि मावनाय माबा माबिफोरनिफ्राय बि उदां जानो थाखाय आरो ना नों
औ औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां दिनै गोबां सो सावरायलायनायानो जाहैबाय। सानैजों ओ उननि समाव सानैजों लोगो मोननाय फि बियो ना ना ना नोंथां
ओं ओं जागोन दे नोंथां आं नोंखौ खबर खालामफिननाय जागोन
दे गोजोनाय थाबाय नोंथां